हेलौ
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
अ नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ?
आङो दायो। उन्दुगासिनो दङ नोंथाङालाय?
आङो ओरैनो जिरायनानै दङ दासो साहा लोंखांनानै।
अ ओम साहाया साहायावलाय मा मा लोंखो नोंथाङा?
आङो साहा लोंबाय आरो फिथा जादेरग्रा जाबाय।
अ उम उम उम मोजाङानो ओमफ्राय ओ नोंथांना नखराव सोर सोर दङ?
जोंनिया नखराव जोंना आइ दं आफा दं आब' दङ बिफं दङ आदा दङ आरो आं दङ
होमबा द' फरियाल नामा नों नों नोंसिना न'आव
नङा जोंना स्नि जायो आंजो
स्नि अ मोजाङानो होमबा होमबा नोंसिनिया जोबोर मोजां दां न' फेमिलिया
औ औ जोंहा ज' ज' थालायो बिदिनो ज' ज' रायलायो गासैयावबो ज' ज' खामानि हेफाजाब होज्लायो जोंहा
उम मोजां मालाय बिदिनो आरो बिदा गोदोर थाबोला जबोद मोजां जायो न'आव जेनेबा खामानि फोराव मदद मोनो नालाय
औ नोंथांनियालाय सोर सोर दं
आंनिया न'खराव आं दोङो आफा दोङो आइयै दोङो आगै दोङ ओमफ्रायहा बिनानाव सानै दोङ बिनानाव सानै उन्दै
अ बिनानावफोरखौ जोबोर अनो खोमा गावहा
अनो माने बिनानावफोरा दासो सासेयाहा नार्सारि ओमफ्राय सासेया ओ क्लास टु आर ना माने उन्दै उन्दै नालाय आंनो गिदिर जाहैबाय ओंखायनो अननो गोनां जायो बिमा बिमा से केन बायदि जाहैबाय
औ अ
उम ओमफ्राय नोंथाङा फुङाव ओ मा ओंख्रि जायामोन?
आङो फुङाव आलु जानायमोन आलु बाथोन
अ उम ओमफ्राय दायो नोंथाङा दा सान्दि लाइफआव माने नोंनि जिउआवहाय नोंनि ओ दैलि माने सोलिबाय थानाय ओ लाइफआवहाय मा खालामगासिनो दोङो नोंथाङा?
आङो फरायफुनाय सासे मानसि
अ फरायफुनाय सासे ओ फरायसुलिया सिख्ला आरो ना नोङो ओमफ्राय मा फरायगासिनो नोंथाङा?
आङो दा नार्सिं खालामगासिनो दङ
नार्सिं अ अबाव नार्सिं खालामदों आंबो खोनादोंमोन नार्सिं खालामदों होननानैहा
इयावनो गुवाहाटियाव खालामगासिनो दङ आरो आङो दायो
गुवाहाटियाव ओमफ्राय नामखौ खिन्थानो हागोन नामा नों माहा नार्सिं खालामदों?
अ बेयो गभर्मेन्टाव खालामदों
गभर्नमेन्टाव अ उम थिगानो होमबा
नोंथाङालाय मा खालामगासिनो दङ?
आङो दासान्दि केमेस्ट्रियावहाय मेजर लानानैहा ओ माने ओ फिफ्थ सेमावहा फरायगासिनो दङ आरो ना।
अ अबे जाय अबे कलेजाव माने जायगाखौ मिथि खिन्थानो हागोन नामा नोंथाङा?
जायगाया आंनिया माबायावहा उदालगुरियावहाय।
अ बे बर'फोर जायगाय ना मो
ओम जोबोर मोजां ओमफ्राय नोंथाङा उदालगुरिनि भैरेबकन्न्द होननाय जायगाखौ खोनाफेरबाय?
खोनाफेरबाय बिराद समायना ना बेयाव थांफेरनो मोनाखै ओम
औ मालाबा नोंथाङा माने इदि नायनोहाय जायगाखौ नायनो फैबानो जाबाय जोबोद नायनो मो दा माने ओरना बे अरुणाचल प्रदेश होननायखौ खोनाबाय दा नोंथाङा जायगानि मुंखौ ओम बे अरना प्रदेश होननायनिफ्रायहाय माने मोनसे दै दङ आरो ना भरकन्द गिदिर बेेने बे दैनिफ्रायनो हा बोहैनानै फैयो आरो बियो। दैया अरुणचलनिफ्रायहा ओमफ्राय बेयावनो मानसिफोरा ओ जोबोद गुसु मानसिफोरा दाथ आरो गोलोम बोथोर जाबायना मानसिफोरा दायो दुगैनो हांसिगोन पिकनिक जानो हांसिगोन मानसिफोरा दायो बेयो इन्जय खालामनो हांगोन आरो ना।
औ औ नोंथाङाबो बेरायहैयो ना?
औ आंबो बेरायहैयो माने इदिनो मालाबा मालाबा हाङो आरो बिदिनो सानफ्रोमबो सानफ्रोमबो थांनाय जाया।
औ औ औ
जोबोद गोजान गोजाननि ओ जोबोद गोजान गोजाननि मानसिफोरा फैनानै बेरायनो हायो बेयाव।
औ औ
ओम औ ओमफ्राय दा नोंथांनि नोंथाङा ओ मा खालामनो मोजां मोनो?
आङो मुलुग दावबायनो बिराद मोजां मोनो।
ओ मुलुग दावबायनो नोंथाङा मा मा जायगायावहा दावबायफेरखो?
आङो बारा दावबायनो मोनाखै नाथाय साननानै दं दे इयुनाव आङो बिराद जायगाफोरखौहाय नायनो मोनगोन होननानैहाय आङो माबा आसामनि बाहेराव अरुणाचलावबो थांबाय अरना चल प्रदेशखौ मिथिगौना?
खोनादों ओ
बेयाव थांबाय आङो ओमफ्राय मिजरामावबो थांबाय। ओमफ्राय शिलं मेघालयाखौ मिथि बेयावबो थांबा
उम
बे आसामनि खा खाथि खाथियावनो थांबाय आरो, आरो भुटानखौ मिथिगौ ना? बे जोंनिजों नांजाबनाय बेयावबो थांबाय आरो, आरो सि किम इफोराव थांबाय
वाव, होनबालाय नोंथांआ बिराद जायगा बेरायबाय माथो।
औ
जोबोद मोजां मोजां जायगा दङ ने जोबोद मोजां खोमा ने सि लंआबो नायनो
औ नोंथाङाबो थांनानै नायहैनो हागोन बिराद मोजां जायो आरो अक्टबर नभेम्बर दानि समावथ' बेयाव मोनसे फेस्टिबोल जायो आरो ओ बयबो फैयो आरो बुहुमनि गिदिर गिदिर रोजाबगिरिफोराबो सब फैयो बेयावहाय आरो सावथुन मुलुगनि मानसिफो फोराबो फैयो बेयावहाय बिराद ओ दस्रा दस जा बायदिसिना देखायफैयो आरो मानसिफोरनो
ओ थांफेरबाय खोमा नोंथाङा ने?
औ आङो ओ थांनायमोन आरो सिगां थांनायमोन।
उम मोजाङानो ओमबा। आरो नोंथाङा इयुनावहाय अबे अबे जायगायाव माने बेरायगोन होननानै दावबायगोन होननानै थिरांथा लाखो लादों?
आङो सुइजारलेण्डआव थांगोन ओमफ्राय
अ सुइजारलेडआव
औ आरो सिंगापुराव थांगोन, जापानाव थांगोन, करियायाव थांगोन, माने थिरांथा लादों आरो होमब्लाबो माने दाथ' सम सफैयाखैना, जेब्ला समासो मिथिसिगोन समजों लोगोसे मिथिसि
औ दे नोंनि साननायफोरा जाफुंथोंसै समजों लोगोसे बैसोआबो ओ देरलांनायजों लोगोसे जाफुंनो लांगोन ना इदिनो जालां
औ
नङा होमबा आङो आ आङो बेबायदि ओ बिसि माने जायगा बेरायफेराखै आरो ना। उम खालि आङो माने ओ माबायावल'सो थांफेरदों माने बै दारजिलिं होननायाव हा
औ औ
जोबोद गुसु वेदारा। बोथोरा आरो बेयाव अखाबो हायबाय थायो नालाय अखाबो
औ औ
उम दाथ' गुवाहाटियाव जोबोद गरम खोमा ने?
उम बिराद गरम जायो बेयावहाय बे जोंनि आबहावानि गुब आबहावाखौ मानसिफोरा गुबुंले खालामोना आरो बेनि थाखायनो बारा गरमद्राय जायो आरो बेयावहाय।
उम औ ना नोंथाङा ओमफ्राय गा गामियाव फैबोला माने माइ गायनो ना हमनो बिदिखौ खालामनो मोजां मोनो ना मोना?
बहुत मोजां मोनो आरो आंनि गामियावहाय बिराद गोबां लोगोफोरबो दङ लोगोफोरजों ज' ज' ना गुरो ओमफ्राय माइ गायनायनि बोथोराव दाथ' जासिग सिगोन जोङो ज' ज' थांनानै माइ गायो जोङो खामलाफोरबो गायो मानसिफोरनियाव। हाय आरो बर' जांख्राबो जायो जोङो। औ।
मोजां जायोलै लोगोफोरदो बिदि जमा जमा हांनानै जानाय लोंनाय। ओमफ्राय आरो ना गुरनाय फोराथ' जोबोद गोजोननाय मोनो खोमा रंजानाय मोनो खोमा।
बिराद जोङो नाखौ मोनाबा बो जोङो लोगो लेबा थांनानै बिराद गुरहैयो मोजां मोनो गोसोफोरखौ मोजां मोनो।
औ मोजाङानो होमबा। ओमफ्राय ओ ओमफ्राय दायोथ' मानसिफोरा जोबोर फोक्षफोथाराव हांनानै जोबोर आबाद आबादारिफोरा जोबोद खस्थ' खालामगासिनो ने दैज्लां बोथोर ना?
औ।
ओम ओमफ्राय औ दानिया दानियाहाय आबादखौहाय माजों खालामो मोसौजों खालामो ना ट्रेक्टरजों एवो?
जोंनियाथ' गामिसोना बेयाव बेवहाय ओमफ्राय जोंनि निया आरो गोदोनि बदिनो सोलिबाय थानाय नांगौ जोंनो हालेवो आरो जोंनि आइ आइमोन आफा जोंनि आफामोन आदैमोन गासिबो आरो जोंनि गामियाव। बेहाय जोङो हालजोंनो एवनानैहाय माइखौ गायो आरो।
हालजोंनो एवनानै? माने दानियाथ' मानसिफोरा उम गामिफोरनिया बि खौनो सोलि सोलिहोबाय थायो खोमा ने?
औ।
औ। जोंनि गामियावबो
अ अ बुं।
जोंनि गामियावबो दायो बिदिनो आबादारिफोरा हाल एवनानैहाय नांगोलजोंहाय एवनानैहा माइ गायगासिनो।
अ नोंथाङा माइ गायनो रोंगौ ना रोङा?
आं माइ गायनो रोङो आंबो खामला गायो गामियावहाय लोगोफोर फोरजों गायो माने जमा। जमा हांनानैहा।
नोंथाङा माइखौ अखा हानाय बो थोराव गायनो मोजां मोनो ना एसे सानदुं दुंनायावहाय मोजां मोनो आरो?
आङो जेनेबा आरो जोंथ' गायबाय हानाय मानसि ना। बि अखा अखा माने अखाबाबो इसे इसे फ्रि फ्रि हायोना अ खाया बेबायदियावहा जेबो मोना आमफ्रायहाय ओ जेनेबा आरो इसे गोस्सा गोस्सा माने जोबोर बुरजा बुरजा अखा हायबोला एसे दिगदार मोनो आरोना। फ्राय आरो सान्दुङा खो बिदि सान्दुं ओमफ्राय इसे बार थानांगौ आरो ना सान्दुं थाबाबोहाय। ओ। आमफ्राय बिदि बिस जि बाराद्राय ओ सान्दुं दुंबाबो हायाना मानसिया हाया हाया जायोना गरमदों। बिदि आरो बिदि। उम।
मोना ओ लोगो लेबबा माइ गायनायफोराव जेबो इदि जाग्रा जाया नामा?
जायो जोंनिया माइ गायखांबोला जोंङो सोरहानि न'आव गायगोन जेनेबा बिगोमा थाया होमबा बे बिगोमा मोना जोंनो गाय खांनानैहाय सिंग्रा होयो फ'ख'रि होयो सिथाव होयो आ रो ओंखाम माइब्रा जों अमा बेदर जों जोंनो होयो आरो।
औ औ औ।
फाय नोंसोरनियालाय मा मा जाग्रा
जोंनियाबो बिदिनो होयो दावदैफोर बो होयो। उम आरो फुं ओ सानफोरावहायबो माइ सानफोरावबो मालाबा ओंखामबो जाहोयो ना बिसोरो। बेफ्राव आरोब बर'नि ओंख्रिफोरखौ संना होयो। आरो जोङो बेलासियाव माइ गायनायाव टाइमाव थांनानै जोङो खान्थालफोर लांफायो दाननानै बिराद आरो बानलुफोरजों जानो बिराद मोजां मोनो जोङो।
खान्थालखौ खान्थाला जोबोद गोथाव ने जानो।
औ नोंथाङा गोथांखौ गोथाव मोनो ना गोमोनखौ गोथाव मोनो?
आङो गोथांखौ गोथां गोथाव मोनसिनो।
आंबो आं बो।
ए ओमफ्राय नोंथाङा मिथियोना खान्थाल बेगरखौ मैगं जायोना जोबोद गोथाव जायो ने।